खोनादोंना हेलोव। खोनादों ना नों औ खोनादों- खोनादों। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिमबो गो ओ गोजोन जासिहरनाय थाहैबाय
औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो नो दङ
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दङ
औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां निस्सय आं नोंथांनि सोंथिनो फिननायखौ होनो हागोन नों नोंथाङा ओंथि सोंनाय आंनियाव सोंजागोन
औ थारैनो दा आं नोंथां नाव ओरैबायदि सोंथि सोंहांदों जे फरायसालिखौ फरायसाफोरा माबादि दियै साखोन सिखोन एबा मा बादि‌ मो मोजाङै लाखिनो नांगौ एबा फराय साफोरनि बिबाना मा बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हा गोन ना
औ ओ औ नोंथां खोनादों आ सासे फरायसा जिवाव गोबां सोलोंनांगौ दं जाय बे फरायसा समनिफ्रायनो ओ सोलोंनानै इयुनाव गो गोदोर बा मोन मोनसे गेदेर बिबानखौ जोङो लानो हायो आरो बै फरायसा समाव जा सोलोंबोनाय बे सोलोंबोनायखौ जों उनाव जोङो जोबोर गावबा गावनो फरायसा समाव आं बेखौ सोलोंबोदों जायफोरखौ जों फरायसा समनि। जा फरायसालियाव जोङो। बे जोङो गोसोखाङोब्ला जों गावनाय थाङो दा फरायसा सासे फरायसानि खामानिया जाहैदों फरायनायजों लोगोसे। जे गावनि। ओ ओ फरायसालिखौ साखोन सिखोन। पेेन खालामनाय। गावनि ओ। गाननाय खसाफोरखौ साखोन सिखो। खालामनानै लाय गावनि नाय जे बहि। खलम बोहि बेफोरखौ जों सिखोनै दोननाय। जोङो। जों साखोन सिखोनै। लिरनांगौ बेफोरखौ जोङो। फरायसा समनिफ्रायनो सोलोंबोनांगौ। आरो जोंनि जोंनि। फरायसालिखौ। जों माबायदि साखोन सिखोन खालामनांगौ होनोब्ला जोङो फुङावनो जोङो। थांनानै। ओ जोङो। इसार आन गनसायखौओ। आरज गाबनायनि सिगाङावनो जों फरायसालियाव ओ। साखोन। फरायसालियाव बेमा। ओ मा।
औ औ।
खालामखांनायनि उनाव आइथें आखाइ सुखांनानै ओ फरायसालियाव ओ जों आनान गसाइखौ जों साफ्रोमबो फरायसालिनि
औ नंग
आरस गाबनानै आनान‌ गसाइ
औ औ नंग' थारैनो।
फोरखौ जोङो मान होनांगौ गेदेरखौ जों मान होनांगौ।
औ।
औ बेफोरखौनो जोङो सोलोंनांगौ जायो आरो फरायसा लियाव लोगोफोरजों जोङो मिलायनानै थानां गौ
नंगौ बिदिनो औ नोंथां। थारैनो। थारैनो नोंथां नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ मोनना आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा नोंथाङाबो आंनि सों थि खामनो लुगैयो नामा‌ नों थाङाबो आंखौ?
आंनि नोंथांखौ सोंथि खालाम ओ अह दा दानि फरायसाफोरखौ नोंथाङा माबायदि ओ ओ फरायसालिनिफ्राय सोलोंबु जानो लुुगैयो आरो माबायदि नोंथाङा सोलों सोलोंहोनो सोलोंथाइ होनो लुगैयो नोंथां
औ औ औ दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंना गुबै आयदाया फरायसालिखौ सासे फरायसाया माबादि साखोन सिखोनै खालामनांगौ नङा होमबा नोंथां मा बादि जों जोथोनै लाखिनांगौ माबायदि साखोन सिखोन लााखि नांगौ बेसो औ थिग बेबादिनो बेनि नि सायाव बे खोथानि सायाव बे बाथ्रानि आं बेखौनो फोरमायनो सानो गुबैयाव जिहेथु जों फरायसालियानो जाहैबाय जोंनि गियाननि न नङा होमबा गियाननि नखौनो बुंजायो जों नङा होमबा जेराव जों गियान मोननो हायो जेराव जों जेराव जोंनि गुरु थायो जेराव जोंनि फोरोंगुरु थायो जेराव जोंनि फोरोंगुरुजों थायो नङा होम
औ नोंथां नंगौ
ओ ओ बेनिनो जों जा फरायसालि बे फरायसालिनि जों गिबियावनो नेमखान्थिखौ जोङो ओ सालायनानै नेमखान्थि बि बायदि सालायना जों सोलिलांनांगौ जायो सासे फरायसा हिसाबै नङा होमबा औ औ थिग बेबादि बिदिनो जों फरायसालिखौ जों मोनसे फरायसालि होननायनिख्रुइ जों गियाननि न गियाननि नबो होनजायो नङा बा जेराव जों गियान मोननो हायो
औ
थिग बेबादिनो जों बे फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनोब्ला एबा समायनाय लाखिनोब्ला जोङो बे फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो बिबार बारि बायदिसिना बिबार बिबार बिलाइ गायनानै जोङो फरायसालिखौ सोरां एबा सो जाङै समायना लाखिनाया जोंनि ओ जों फरायसाफोरनि खामानि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि अनगायैबो जोङो फरायसालिनि सोर गिदिं दंफं लाइफं गायनाया जों फरायसाफोरनि मावनांगो खामानि नङा होमबा दंफां लाइफां थायो अब्लासो जोंहा मोजां साया मोजां बारहावा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ बे बेनि अनगायैबो जोङो जेरावनोखि जाबोर जथर गोलैना थायो जेरावनोखि फरायसाफोरा जानाय जाहाद आदारनि जा थहा एबा जाबोर जथर एबा जा बिगुुद बेफोरखौ जोङो जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो जिहेथु जोंहा जाबोर जथर गारग्रा जिहेथु दासबिन एबा खिखरसालि थायो नङा होम मा नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
फोराव जों जाबोर जथर खौ जानला मानला गारालासे बिनो बैफोरो जाबोर गारगा ग्रा नआव जों गारोब ब्ला समायनासिन एबा सा साखोन-सिखोन जाथारसिनो होननानै आं सानो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ
जिहेतु जाबोर जथर पेकेट आरि मुवा प्लास्टिक मुवाफोराथ सेवा बेफोरो मुवाफोरखौ जों सा सावना होनाया जोंनिनो बिबान नङा होमबा नों थां खोनादों औ औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो फरायसा थानसालियाव थाङोब्ला साखोन सिखोनै गानग्रा जोमग्रा। गाननानै थांनां गौ आरो जाग्रा मुवाफोरखौबो मोजां मोजां जानांगौ। गाज्रि मुवाफोरखौ जों जानाङा। जेरैहाय। जेरै दङ'। जोंहा निसा जाथि बुस्थु दङ' जेरैहाय सिगारेट दङ'। फेग्रा मुवा। जेरैहाय सादा जेरैहाय लों गा मुवा बेफोरखौ जोङो। फरायसालियाव। जेब्लाबो बाहायनाङा। मानो होनब्ला बेफोरखौ बाहायोब्ला जों जेबो। माबायानो थाहैनाय नङा। ओंथियानो थाहैनाय नङा। मानो होनब्ला। फरायसालि गंसे। खौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला बेफोर फेग ग्रा मुवाखौ जेब्लाबो गोजानाव। दोननांगोन जों नङा होमबा नों थां खोनादोंना? औ औ औ। थिग बेबादिनो फरायसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि मोनसे आरो। गाव जाहोनानो जाहैबाय। जिहेथु जोंनो फरायसा सालियाव। जाग्रा आदार होयो नङा होमबा खाजा होयो सान। सानजौफुनि खाजा होयो नङा होमबा। फरायसालियाव नोंथां खोनादोंना औ औ। बे खाजाखौ जानाय समाव जोङो नेम बायदियै। जानानै साखोन सिखोनै खालामबोफिननोबो। फिनायजों फरायसाफोरनि खामानि नङा होनबा नोंथां? खोनादोंना औ औ बे आदारखौ सानजौफुंनि जा खाजा बे खाजाखौ जों जाखांनानै जानला मोनला जोंङो बायजोआव गारला बायनो नाङा नङा होमबा थां फरायसालिनि औ बेफोरखौ जानला मोनानला गारोब्ला जोंहा फरायसालिखौनो गाज्रि नु-नुनो हमगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
इथिबो खालबाय बेथिबो दैफोन बेथिबो जाबोर बेथिबो जथर बिब्दि नुयोब्ला जोंथ मोजां नुनाय नङा नङा होमबा फरायसालिखौ थिग बेबादिनो बेबादिनो जोंङो फरायसालिखौ फरायसाफोरा साखोन सिखोन लाखिनाया सासे फरायसाफोरनि जोबोद गोनां थार खामानि एबा गोनांथार बिबान होननानै आं सानो नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जोंङो जेरावनो जेरावनो मेरावनो जों जुदै हासुलाबायायनो नाङा खिला बायनो नाङा नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो जों जोंनो फरायसालियाव खिखरसालि थाखायो हासुनायनि न थाखायो नङा होमबा?
औ
खोनादों ना नोंथां औ थिग बे बादिनो बे फोराव बेफोराव खिनांगौ न'खि खिखरसालियाव जों खिनांगौ खिखरसालि न'खौ जों बाहायनानै सोलिनांनांगौ जेराव मेरावनो जों हासुलाबायनो नाङा खिलाबायनो नाङा। नङा होमबा बेसो सासे बेफोर गियाना थायोब्लासो सासे से गोग्गो फरायसा था एबा गोग्गो फरायसुलिजों जानो हा हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ औ आ बेफोर गियानखौ जोङो फोरोंगुर रु एबा फोरोंगुरुजो फोरनिफायनो जों आगोलावनो मोनखानो हायो। एबा मोनथिनो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाग गोन नामा साखोन सिखोनै मारै लाखिबावनांगौ आंनो
औ नोंथां नों थां होनाय बायदिनो साफ्रोमबो जोङो जोंनि जाबोर जोथोरफोरखौ डासबिनाव जों गारनां गौ ओ जोङो जेराव मेराव गारनो नाङा गारनाङा जों जोंनि साखोन सि सिखोनखौबो जों लाखि नांगौ। बेसाग खोन औसिखोन लाखिनायजोंसो जोंनि ओ जोंनि आबहावायाव बु मोजां थायो। जोंनि जोंनि फरायसा जिउआव औ जों जुदि जेराव मेराव जोङो जुदि जाबोर जोथ गारोब्ला जों फरायसाफोरनिनो गाज्रि देहा आय ए खालामगोन बे जाबोर जथोरानो जों फरायसाफोरखौ ओ गोबां बेरामाव खोलैनो हायो ओ खिसावनाय गोबा सावनाय गोबां बेराम बिदिनो जाहोनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो सालियाव डासबिन बाहायनांगौ आरो फरायसाफोरा बे डास बिनाव गावनि गाज्रि मुवाफोरखौ ओ जाय पेकेट पलिटिन बायदिसिना मुवाफोरखौ जों पलि थिं गारनानै। आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनाय। जों लोगोसे फरायसालि। खौबो। सिखोन खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो।
औ औ थारैनो नोंथांनि खोथाखौ एबा नोंथांनि। सोंथिफोरखौ फिननायफोरखौ मोननानै आङो गोबारैनो गोजोननाय। मोनबाय नोंथां। खोनादोंना औ औ थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोसो। गोजोनग्लाय मोनबाय। थारैनो नोंथांनि। नोंथांखौ उनाव आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय गोजोन।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो। गोबां फिननायनि। ओ सोंथिनि फिननायफोर। खौ होनो मोन्नानै आंबो गोजोन्नायमोन। आरो नोंथाङाबो आंनो गोबां सोंथिनि फिननाय। होबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर
औ साबायखर नोंथां हामबायसै नोंथां।